हेलौ। हेलौ खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना। हेल' औ।
अ खोनाबायनाा नोंथां अ खोनादों नोंथां। उम नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो दा जेबो खालामाखै जिरायनानै दङ न'आवनो। ओ दं-दंफां सायायाव उम
ओंखामफोर जाबाय नामा सानजौफुनि नोंथां।
ओंखामखौ आं जाथ'वाखै न'आव जाबायमोन जानायालाय आं फुंनिखौ। दहय एसे जादोंमोन नालाय जायासै। उम ओमाय नोंथाङालाय मा खालामदों।
आंबो जिरायनानै दंमोन ओरैनो थानायखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादों।
अ उम उम होमबा नोंथाङाबो ओंखाम जायाखै।
फुंनि जानायखाय आंबो जाथ'नाय जायाखै नोंथां।
औ औ उम उम मोजांबा खबरफोरा।
औ मोजाङानोथ' खबरफ नोंथांन दो माबोरै खबरा।
आंनाबो मोजाङानो गेजेरावनो ओमफ्राय नोंथाङालाय दासान्दि। खेलाफोर नायाखै नामा नोंथाङा।
नोंथां नायगासिनो दासान्दि मुंदांखा खेला जागासिनो दं। फिफा वर्ल्ड काप जोलुर गेलेनाय जायखौ जों बर'आव जोलुर गेलेनाय बुङो।
औ औ नंगौ नोंथां होमबा। जोङो मा दिनै खेला गेलेनायनि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां बेनि।
फुटबल औ फुट फुटबल गेलेनायनि सायावनो ना। औ औ औ। उम उम होमबा नोंथांनि साननायाव औ। हेलौ
नों अ।
दे बुंनाय नोंथां।
नोंथाङा थांनाय मोनायाव जाना थांनाय खेलाखौ नायदोना नायदिया फिफा वर्ल्ड कापखौ।
औ नायदों आं नायनायालाय मोजां मोनदों नायनानै।
औ
औ औ। हेलौ
नोंथा हेलौ नोंथां।
औ औ खोनादों औ औ खोनादों।
थांनाय मोनानि खेलायाव आर्जेेनटिना आरो इजिप्टनि गेजेराव जानानै थां थांबाय नोंथाङा बबे टिमखौ देरहागोन बायदि सानदोंमोन खेला जानायनि सिगाङाव।
औ आंथ' खेलाखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों आं माने। खेला नायनायाव आङो बांसिन सापर्टआ आंना आर्जेेनटिनामोन आरो नाथाय जों खेला गेलेबाय थानाय समाव माने आर्जेेनटिनाखौ जोङो आङो जेनगोन बायदि सानदोंमोन आरो माने बिथांमोना पेनाल्टि मोनसे मिस खालामदों फार्स्टावनो ओमफाय पेनाल्टि मिस खालामखांनायनि उनाव औ औ ओमफ्राय आरो ओरै इजिबा गलनि सोबाय गेजेराव ओमफ्राय आर्जेेनटिनाया लास्ट माने लास्ट हाइद्रेसन ब्रेकनि उनावसो माने पन्द्र' मिनिटनि टाइम मोनबाव दों बेयावथ' गलनि सोनाया मुस्किल माने गोब्राब दा बेनि थाखायनो आर्जेनटिनाखौ जेनगोन सानदोंमोन आरो थेवब्लाबो माने आर्जेेनटिनाया गावसोरनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गलनै गल थामाव देरहानो हाबाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ आंबो बिदिनो सानदोंमोन।
औ आरजेनटेया आर्जेनटिनाखौ आङो जोबोद मोजां सापर्ट खालामो ओमफाय बिथांमोननि देरहानायाव आङो गोबां खुसि मोनदों आरो नोंथां ओमफ्राय
औ
जोंथ' मिथिखायो आर्जेेनटिना टिमाव लियनेल मेसि होननाय सासे औ मुंदांखा गेलेगिरि औ उम दा बिथांनि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा सापर्ट होयो आरो आर्जेेनटिना टिमखौ दा
औ
बिथाङाबो थामजिगु बोसोर बैसोनि जाबाबो माने बिथांआ फुटबल गेलेनायाव गावनि उम औ गावनि जादुखौ माने उम औ गावनि माने जादुखौ देखायनायखौ माने गाव बावाखै आरो इयो माने सुबुं
थांनाय हरावबो बिथाङा गलसे सोदों।
उम आरो बिथाङानो दा हायेस्ट गल स्करार जाना दं आरो ना। नोंथां दा
ग गला मोन दाइन ना गु जादोंमोन बिथांनिया
मोनदाइन जाबाय दा गासै आरो बि ओं आरो बिथांना अल टाइम अल टाइम वर्ल्ड कापनि फुल गल स्करारावबो बिथाङानो दा टप जाना दङ उम उम नंगौ नोंथां। उम
वर्ल्ड कापनि बांसिन गल सोगिरि जानानै दं आरो। टप एसिस्टबो जानानै दं बिथाङानो।
अ नोंथाङाबो बे सि‌टिमखौनो सापर्ट खालामोमोन नामा नोंथां?
औ आंबो बेखौनो सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय जेब्ला गलनै जानानै दंमोन गोसोआव एसे गिखांनाय मोनदोंमोन जेनसिगोन खोमा होनना उनाव गलसे सोखांनानै एसेम साहस फैफिननायसै
औ नोंगौ नोंथां उम उम उम उम आरो
उम
माने थांनाय हरनि खेलायावथ' बांसिन मेसियानो गावनि टिमखौ लिड लानाय खालामदों ना नोंथां?
औ गल सोबोगासिनो मोनफ्रोमबो खेलायावनो बिथाङा गलसे नङाबाबो गलनै नङाबाबो जायखिजाया सोबोगासिनो दं।
उम बिथाङाबो आरो फार्स्ट गल सोनायाव एसिस्ट होदोंमोन ना नोंथां
औ नंगौ
उम उम बिथांनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों टिमा देरहानाया जाफुंसार जादों आरो ओम ओमफ्राय आरो आरो बिनि अनगायैबो नोंथाङा दा फिफा वर्ल्ड काप जाबाय थानाय समाव माने बबे बबे टिमखौ नोङो देरहासार जानाय बायदि सानो आरो एबा मोजां स्ट्रं टिम होननानै नों सानो दा कवारटार फाइनालसिमाव
गोख्रों टिमनि गेजेरावथ' दङ फ्रान्स दं स्पेन दं आरो इंलेण्ड दं नरवे दं मर'क'आबो स्ट्रंनो दा फ्रान्सजों मर'खज जागोन नेक्स्ट कवारटार फाइनलाव नोंथाङा बेयाव सोरखौ देरहागोन होनना सानो?
आंनि मथेबाथ' फ्रान्सनो देरहागोन बायदि नुदों आरो माने फ्रान्सनि फुटबल टिमाव सासे मुंदांखा बिबो एम बापे होननाय दङ।
औ
बिथांआबो सासे टप स्करार दानि कारेन्ट लिडिंआव फाबो मिसिजों समान समान गल सोनानै दङ। एबा एसे मोनसेल' खम जानानै दङ बिथाङाबो। आरो दङ माने एसि सोग्रा दङ अल एसि होननाय आरो सासे फर्टवार् गेलेग्रा दङ कर्नार साइदआव देमबले होननाय। माने बिथांमोनानो फ्रान्सनि मोनसे टप क्लियार जानानै दं आर ना नोंथां।
औ नंगौ।
आंनि औ आंनिबाबो आरो नरवेयाबो मोनसे स्ट्रं टिम बेयावबो सासे दङ आर्लिं हलेण्ड होननाय। बिथाङाबो खनफ्रोम मेट्सआवनो गल सोबोबाय दङ।
मरक'आबो एसे गोरा जागोन फेजेननो आं सानो अरख'बो मोजाङैनो गेलेयो।
औ अ मर'क'आ फ्रान्सजों मर'क' जानायाव मरक'आवबो दङ गोबां मोजां मोजां खेला गेलेगिरि दा मर गनिया सासे दङ हाखिमि होननाय। बिथाङाबो मोजां गेलेयो आरो दङ गोबां ओमफफ्राय नोंथां हेलौ औ औ खोनादों ना?
औ खोनाबाय।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय दे।
औ औ ओम ओम। ओमफ्राय आरो दंबावोमोन ना ओम ओम। आरो दा नोंथांनि मथेबा नै क्वाटार फाइनेलाव ओ गुबुन मोनसे टिम ग्रुपनि
सेमिफाइनेलाव सोर सोरखौ थांगोन होननाखद'?
अ सेमि फाइनाेलावथ' आंनिबाथ' फ्रान्स थांखागोन हले आर्जेेनटिनायया थाङाबो जानो हागौ आरो ना नोंथां सेमि फाइनाल सेमिफाइनालसिम थांगोनबो जानो हागौ आरो आरजेनटिनाया नाथाय
उम
बुंनो हाया आरो माने बिथांमोननि टिमखौ आङो एभान्स स्ट्रङै गेलेनायखौ नुवाखै माने
औ
एसे बिथांमोननि टिमनि गेजेराव एसे माने बलनि लानाया एबा पासिं माबाया मोजां जायाखै आरोना बिसबां स्ट्रेटेजिफोरा। थेवब्लाबो बिथांमोना देरहाबोबाय दङ हलि देरहानायनि चान्स दङ। थेवब्लाबो माने हानद्रेद पारसेन्ट बुंनो हाया आरो माने। दिनैनि थांनाय हरनि बायदिबो जानो हागौ आरो जेने थेने देरहानोबो हागौ। नाथाय बुंनो हाया आरो उम उम।
उम फुटबनि फुटबलाव बिदिनो जायो सोर देरागोन बुंनो हाया।
उम उम दाथ' आरो दंबावो उम
सेमि फाइनेलाव इंलेण्डजों
औ।
औ औ औ।
गेजेराव जाय देरायो बेयो सौफैगोन।
औ औ क्वाटार फाइनेलावथ' नरवेजों इंलेण्डजों दङ दा बेयावथ' आंनि मुथिबा मोननैबो सु स्ट्रंआनो उम दा माने लाखनि गेजेरावसो जासिगोन आरोना नोंथां दा नै थांनाय हरावबो मोनसे आर्जेेनटिना जोबनायनि उनाव मोनसे टिमनि ग्रुपनि जाबावदोंमोन। दा बेयावबो मोननैबो टिमानो स्ट्रंमोन सुइजारलेण्ड औ सुइजारलेण्ड।
मोननै मोननैबो समान समान जाजादोंमोन उनाव पेनाल्टियावसो देरहाबाय।
पेनाल्टि होनायावसो देरहादों ओं नोंथां। उम दा आरो गोदोनि रुजुनायाव जोङो माने गोबां फुटबल टिमानो माने एबार गोबां खामियाब जादों आरो ना गोदान गोदान ओं गोदान गोदान माने टिमा आगोल माने क्वालिफायिं जानो हायि टिमफोरानो एबार माने क्वालिफिं खालामनानै गोख्रों माने बिसोर कवार्टार फाइनाल राउन्ड सिक्सटिन गाहामसिम माने खे-खे-खेलाखौ गेलेफैनो हादों आरो। ना नोंथां? उम
उम।
आरो थांनाय दा ख्लैसो केप बार्डि होननाय मोनसे टिमा आर्जेन्टिनाजों गेलेनायावबो गोबां मोजां मोनसे फुटबल ओं फुट बल नायगिरिफोरखौ बोहोनो हादों आरो ना गोसो बोहोनो हादों उम। आरो बिथांमोनानो मोनसे फिसा कान्ट्रि आइलेण्ड कान्ट्रिनिफ्राय फैनानै
औ थाइलेण्ड कान्ट्रिसो दै गेजेराव।
उम। औ औ नोंगौ फिफा वर्ल्ड कापाव माने मोनसे मोजां टिम हिसाबै गावसोरखौनो माने देखायफैनो हादों आरो ना। नोंथां आरो बे गेलेनायावबो उम
जोंनि हादोराबो बिदिनो दावगालांनो नाजानांगौ इन्डियाया।
दाथ' जोंनि भारत हादराथ' जोंना सुबुं सानखोआव नायोबा भारतआनो सेथि सेथियाव गोलैयो आरोना नोंथां।
औ सुबुं सानखोआव बयनिसायबो बांसिन जाना दं।
नाथाय सुबुं सानखो हिसाबै जोङो
फुटबल टिमा दाबो जौगायाखै।
ओं जौगायाखै।
जों जोंनि बर'फोराबो फुटबलखौ जोबोद मोजां मोनो। ना नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां उम दा
फुटबल गेलेनायाव
जोंनि बांसिन नर्थ इस्टनि सुबुङानो फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो।
औ।
फुटबलनि गेजेरजोंनो गावखौ माने साक्सेसफुल केरियार दानानै लानो हादों आरो ना नोंथां। दे होमबा समाबो जाबाय नोंथां। दोनथ'सै खोमा ना नोंथां दे।
ओम।
हेलौ नोंथां हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथाङा दानदो कलखौ। कलखौ दानना हो नोंथां।
दानजायाखैमोन र' नोंथां दाननि।
औ होमबा रायलायजाबावगोन।
आ जाय सलि
दे।
बाबा।